हेलौ
औ खो औ खोनादों खोनादों नोंथां औ मोजाङानो दा नोंथाङालाय मा खालामदों ।
दा ओरैनो जिरायना दंमोन नोंथांखौ एसे सानहरदोंमोन आरोना मोनसे बाथ्रा रायलायनो थाखाय ।
अ मानि मा बाथ्रानि सायाव सावरायनो नोंथां ।
ओ ओम बेनो आरोना बोथोरनि बारियै सावरायनो नागिरदों आरोना ओरै जेरै जोंनिथिंहाय मा गरम जाना दं ओ बबेथिं मा सायदजों थान्दा जाना दं बेफोरनि बोथोरनि बारैनो रायलायनो एसे सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल हरदोंमोन आं ।
औ औ
दे होमबा नोंथाङा एसे खिथााग्रोनोलाय बोथोरनि बारियै नोंसोरना बोरै जागासिनो बोथोरा ।
दाथ' जुलाइ नङा होमबा जुलाइआवथ' अखा बोथोर होनजायो । अखाबो आरो गरमबो अखा फाइब्ला बारा गरम जाया । सानाव अखा गैयाबा गरम जायो आरो आरो बिदिनो ओ नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बेसांखिनियाव माने थान्दा जायो आरो माने गोजां बोथोर आरो नर्मेलिथ' जोंहा बेयावहाय माने मोनब्रै ओ बोथोर थायो आरो ओ गोजां बोथोर गरम बोथोर आरो मा होनगोन ओ मा बै बार आरो माबा बोथोर होनोना बे खौहाय एप्रिल माबानिखौ स्प्रिं आरो अटमा बे बे थायो आरो माने ओमफ्राय अखाबो जायो आरो जोंनिया बै गोलोम बोथोराव जायखौ जों मनसुन होननानै होननाय जायो । दाथ' बेयाव अखा दोङो अखायानो फैबाय हादों दैलि होनजायो सानफ्रोमबो अखायानो फैगासिनो दंङ माने बिदिनो फुङाव फैबोला बेलासि फैया आरो फुङाव फैयाब्ला बेलासि फैयो आरो आरो अ खा फायाब्लााथ' सान्दुं गोसा गरम जायो । ओमफायो आंथ' बांसिन माने उम आं एप्रिल माहा बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो माने बांद्राय गरमबो एप्रिल आरो मार्च मा माहा बांद्राय गरमबो जाया बांद्राय थान्दाबो जाया । स' आं बेनि माने बोथोरखोनो बांसिन मोजां मोनो होनजायो आरो ।
अ एसे बांद्राय गरम नङा बांद्राय थान्दाबो नङा बेखौ मोजांसिन मोनोना ।
औ औ आरो बै अक्ट'बर सेप्तेम्बर बेबो मोजां जाहैबाय ।
ए नोंथाङा माखौ मोजांसिन मोनो जुदि थान्दा आरो गरमखौल' लायोबा एसे मोननैनि गेजेराव
बांद्राय गरमखौ मोजां मोना बांद्राय थान्दाखौ मोजां मोना होनजायो आरो।
ए बिदिनो बोथोरा आङो
औ
आंबो बिदिनो थान्दाखौ मोजांसिन मोनो आरोना गरम बोथोराव बिदि गोलोमदै गलाबायबाय थानाय मोजांथारा मोना बाहेरायावबो ओंखारनो हाया माया
आं बबे थानांग
औ बेनो थान्दा बोथोराबा गस्ला गानना ओंखारनो हायो दे ।
औ
आरो बिदिनो बोथोरा मोननै रोखोमनि थायोना
औ औ नाथाय आं बांद्राय थान्दाखौ मोजां नाङा आरो ना
अ बान्दो थान्दा मोजां जाया आरो दुगैना फस'योना
औ बेल' नङा ओमफ्राय बिदिनो माने नोङो बि गानफब जोमफब ओंखारोङो बाहेरावहाय आरो फुंआव सिखारनोबो खस्थ'
औ बेबो नोंगौथ'
औ
बिदिनो आंबो खिथानो नागिरदों आरोना जेरै बोथोरा मोननै रोखोमनि थायो । मोनसेया जाबाय दसे समनि थाखायल' थायोना जेरै दा गोलोम बोथोरावहाय थान्दा माने दसेनि थाखाय फैनाय अखा हानायल' ओमफ्राय बिदिनो मोनसेया जाबाय गोबाव समनि थाखाय थायो जेरै मा होनो थामजि बोसोरनि थाखाय थायो बिदिनो क्लाइन बेखौनो क्लाइमेट होनोना । ओमफ्राय दसे समनि थानायखौ मा होनो वेदार होनो जेरै क्लाइमेटआ जाबाय नोंनि बै माबानि थाखाय सोलायो ग्लबेल वारमिं ना मा होनो बोथोरा बेफोरनि थाखाय म वेदारा जाबाय जेरै दा नोंथाङा बुंबाय थानाया गरम बोथोर थान्दा बोथोर बेखौनो होनो दसेनि थाखाय नोंहा बे आरो दसे अखा होनाय गरम दिनावहाय बेखौनो होनो वेदार दसे समनि थाखाय जानाय बेखौहाय बे दसे समनिखौहायो माने साननो खस्थ' जायो आरोना माला अखा होगोन माला गरम जागोन हथातसे एसे गोरा जायो आर ना साननायावहाय माला फैगोन होनना नाथाय बे गोलाव समनि जे जानाय क्लायमेटफोरनाय साननो हायो आरो ना अब्ला बेबो बिदि जासिगोन ओ बिदि जिसे बोसोर मा होनो ओ दजि बोसोरनिसिमाव बिदि गरम जागोन बिदि बिदि टाइपनि जागोन बिदिनो मिथिया आरोना।
औ औ दानियाथ' माने बेफोर खौ एनालइस खालामनानै हायो आरोना जेरैहाय मेसिन लार्निं बा बिदि दाता एनालाइस होननानै बुङो ना। सिगांनि डाटा रेकर्ड फोर थायो नङा होनबा बेफोरखौ माने बेफोरजों माने जोङो मडेलखौ प्रेंक खालामनानै बिदि जोङो प्रेदिक्त जों बानायनो हायो आरो औ उ। आरो जों बुंनो थाङोब्ला नों जेरै बुंलांदों क्लाायमेट जेरै ग्लबेल वारमिं दि बुंलांदों अ बे नंगौ माने जोंहा ग्लबेल वारमिंआ ओ बांबोदों आरो। माने दायो एसे माने बिनि बांनाया एसे बिनि बांनायनि रेटआ एसे खमायदों बेयो नंगौ । नाथाय लासै लासै बांबो गासिनो आरो बेफोरो बांबोदों मानो होनब्ला माने जोंहा आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमदों मानो होनब्ला जोंफोरो बांद्राय बिदि कार्बन डाइ अक्साइद ओ अगारग्रा
अ गारिया आंखाफोर
गारि बा रेफ्रिजेरेटर माने जायखौ जों फ्रिज डायब बेफोरखौ जों बांद्राय बाहायनो हमदों नङा होमबा बे फोरनि थाखायनो जोंनि बे ग्लबेल वारमिंआ बांलांदों आरो बि दिनो जोंहा मा होनो टेमपेरेचार जे ओ मा होनगोन सान्दुं बा टेमपेरेचार बे
गरम जादों
गरम जादों आरो ना बांद्राय जानो हमदों औ आरो बे ग्लबेल वारमिं अ फेक्टरिस
उम
जोंनि बेखौ जों बुङो ना ना अजन लेयार जाया जोंनि बुहुमखौहाय माने बै साननि आलट्रा भाइरेट रे रे जायखौ जों इउ बि रे होननानै बुङो बेखो बेनिफ्राय होबथायोमोन बेबो माने जोंहा गोबा जालांदों होननानै जों मोननो हायो आरो आरो बे गोबा जायोबा माने जोबोद खहा दोङो जोंनि मा होनगोन सुबुं माहारिनि जिउआव मानो होनोब्ला बे आलट्रा बायर लेया रेया जोबोद गाज्रि जोंनि बिगुरनि थाखाय बे जोंनि माने बिगुराव नांबाय हायोबा जाङा बिगुरनि बेरामफोर जायो जेरैहैयै बिगुरनि केन्सार बेफोर बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
उम
औ दा नोंथाङा बुंबावनोबा बे बोथोरफोरनि बारै बुंनो हागोन दे
अ बोथोर जा माने बिदिनो जेरै नों सोलायनायाव अबाबा मालाबा बोथोराव अखा हायो बे अखाया या गाज्रि जायो अबेबा बोथोरनि अखाया गाज्रि जायो अबा अबेबा बोथोरनि अखाया मोजां जायो जेरै गोदोनि अखाया एसे मोजां जायोमोन दानि अखाया एसे माबा ए एसिड रेन जे होनो ना बे मोजां जाया आरोना बे माबा लोमजा होयो बिदियैनो नायनांगौ आरो ना अखा बो नां गौ जायो बोथोरफोरखौहाय मालाबा अखा नांगौ जायो मालाबा गरम बोथोर नांगौ जायो मोनसेल बोथोरबो जाय थानो हाया जायो ना नोना अबेबा माइफोर गायो अबेबा दुब्लिफोराव थाङो मानसिफ्रा बिसोरनि थाखाय एसे अखा नांगौ जायो मालाबा अखा गैयि जानांगौ मानोना मालाबा दैया बारा जाबा अखा गैयि नांगौना सान्दुं नांगौ जा यो बिदिनो आरो ना जोंनो सानदुंबो नांगौ अखाबो नांगौ आरोना इदिनो सोलायलांबाय थानांगौ मोनसेलबो लानो हाया जोङो मानोना आरो बिदिनो जेरै माबा जोङो बिदि मेलला बुस्थु मानसिफ्रा बा बानायबाय आरोना जेरै नागिरनो हायो माला बोथोरा मा जागोन गाबोन मा बोथोरा माबादि जागोन बिदि बुस्थुफोरा बानायलांगासिनो मानसिफ्रा नङा होमबा अब्ला बेफोरजोंबो मोजांसिन जायो आरोना जोंनि दुब्लिफोर खामानिफोर मावनायावहायो अब्ला जों बिदि मावनोसै मानोना बे दिनावहाय अखा होगोन होनना मिथियो दोन नालाय नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां दानिया वेदार फरकास्टिं होननानै खिथिखायो ना ना नङा होमबा आरो बि दिनो माबा मोनसे नेचनेल दिजेसथार जेरैहै बांग्रिं बा दैबाना बा मा होनगोन बारहुंखा बेफोरबायदि फायगोन होनोब्लाबो जों माना इसे सिगाङाव मिथिखायो आरो हानद्रेद पारसेन्ट नंजोबआा बाब म एसे ओइटि पारसेन्टा नंगौ जायो आरो ना।
नंगौथ' नाइनज बारसेाथ' नंगौ।
बे वेदारफोर गाासाव खोन्थाखानायफोरा
ओम।
औ।
आरो बिदिनो बेल' सिस्टेम बानायाखै मानसिफ्रा मानसिफ्रा मा धोरोम धोरोमनि थ मानो लांबायजो रे माबा स्टक मार्केटावनो होनोबा जेरै नोङो मोनथिगोन आरो ना माला बाराय माला खमाय बे बो नोङो नायनो हागोन नोंनो गावनो थांना जेरै ग्र'आवहाय मोनसे माबा स्टक मार्केटनि माबा बियो बेयावहाय नोङो इनभेस्ट बानायनो हाया आरोना फैसा होनो हायो फैसा होनानै फैसाखौ नेा बाराय होनोनो हायो। इनभेस्टआबो मा धोरोम धोरोमनि थायो आरो। बिदिनो ग्रथ दं एप बेलेग बेलेग एप दं जेरै पाइभ फैसा एप दं। बिदिनो बेलेग बेलेग धोरोमनि मानसिफ्रा बानायबाय बिदिनो मानसिफ्रा मा बिदि अट'मेटिक अट'मेटिक बुस्थु फोर बानायगासिनो आरो ना जेरै बोथोरनिखौ बानायदोंमोन जेरै दा होनै आङो
आ जाथ ज मान गारिखौ न मोनांगोन ज त म सालायजायो जायखौ टेस्ट लानानै बुङोन जे इमन मासनि जे मोनसे कम्पानि टेस्ला गारि जाया माने द्रायभार गैयाबाबो हारसिनो खारनो हायो आरोोना बेफोरो सब माने ए अथ म मनानै बुंजायो आरो
नंगौथ
औ
आरो बिदिनो बा अबेबा जायगायावहाय मोनायानो थाबाय थायोना सान्दुं ओंखारा नोङा होनबा
अ बे आरटि आर्टिक जायागाफोरावनो आर जाय जोंहा माने मोननै बल दोङ नङा होमबा जोंनि बे बुहुमावहाय नर्थ पल आरो आर्टिकल साउथ पल जायखौ जोङो माने आर्टिक पल जाहैबाय नर्थ पल आर ना बे नर्थ पलव माने बांसिनानो मा होनो फुरा दिना बारा जायो आरोना। गोलोम बोथोरावहाय औ
बिदिनो जाय द बबबा मोना जाबायलाय बेखौ ज जेरै बेले बे बेलेग जायगा ब बेलेग बेलेग धोरोमनि अखा अखाफोर नुनो मोनगो आरो ना जेर अगद गोमो गोथां जायगा जायो जेरै नर् माबा मा होनो नर् पलथिंहाय गोजा धोरोमनि मोनसे अखााबो अखाफोर नुनो मोनगोन आरोना नोङो जोंनिथिंथ' बेफोरखौ नुना मोननाय नङा
अ बेफोरो माने जायगा लाना जायगा जिअग्राफिकेल बेलेग गुबुन जानायनि थाखायनो गुबुन जायो आरो।
औ अबावबा अबावबा जायगाफ्रावथ' माने थारटि डिग्रि माने थामजि डिग्रिफोरखौ नो थानो हाया जायो जेरै दा निउस पे थादोंमोन मोनसे जायगायावह थार्टिफर डिग्रि फैदोंमोन बेयावनो बिसोरनि बुस्थुफ्रा गलिलांबाय। थानो हालाय जाबाय मानसिफ्रा नाथाय जों जायै जागायाव दं बेयावथ' ब्रैजि डिग्रियानो थांलायो जों जोंबाबो जेबबो मोन ना नङा होनबा बिदिनो जायगा लायो जायगानो मोन मोदोमाबो बिदिनो मिथिलाङो आरो ना आं बिराव थानो हायो होनना
ओ बेफोरनि बारैनो दा मेरला नुनो मोनो बोथोर फोरनि बारै दा बोथोरफ्राबो मा गदायलांगासिनोना लासै लासै मा टेकनलजि बिफोर बारायना माबाफोर बेफोरनो मबाइल फोरनि बारै बारायनाय बिफोरनि थाखायनो सोलिलांगासिनो।
ओम नंगौ नंगौ नोंथां नों बुंनाया सबथारैनो। आरो बिदिनो गरमनिफ्राय जों गावखौ बाय आरो एसि एयारकन्दिसोन ना आरो बांद्राय थान्दाबो जोंनि रुमफोराव मा थायो हिटार थायो जायखौ जोङो माने गरमनि फ्राय थान्दा जायनिफ्राय जों गावखौनो बासायनानै लानो हायो आरो आरो दानिया जोंहा माने जिफोरखौबो जों गावनो आखायजों सुला आरोना बांसिनानो वासिं मेसिन फोरखो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ।
बिदिनो मानसिनि जिउखौ गुरै बानायलांदों आरो बेफोरो बिगियानफोरा।